हेल' औ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
ओ अब्ला जों दसेखिनि सम रायज्लायनो सम होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन हागोन नोंथां
अब्ला जोङो नै दा गामियारि ओनसोलाव थानाय बा गामियाव थाग्रा मानसि फोरनि माने जिहेतु जों गायालाबासिनो बा खस्थ खालामा लाबासिनो ओरैनो हाग्राफोरनिफ्राय बुथुमनानै जानाय माखासे मैगंफोर मोनो नङा होमबा नोंथां
औ मोनो मोनो
दा बेफोरबायदि जोङो गाया लाबासिनो बा खेथि बानाया लाबासिनो जोङो ओरैनो माने बुथुमनानै जानाय माखासे नोंथां मोनथिजाय मा मा मैगं मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
अ हागोन हागोन नोंथां
माने बेफोरखौ माबाय माबा माबायदि जायो बा माजों माजों जायो एसे
औ
औ
हागोन जिहेथु मैगं थाइगंनि खोथा होनोब्लाथ' जोंहा गोबां थाहैबाय दा बर'फोराथ मिथिंगायावनो थानानै बा मिथिंगानि सायावसो लानानै गोबां रोखोमनि माने बेबादि मैगं थिंनानै जानाय बेखौ जोङो नुनो मोनो
औ
बिनिनो बिदिन्थि महरै आङो गिबियावनो माने बै बैसागुनि सिगाङावहाय जे गोखा गोखै जानाय बेखौनो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायग्रोसै जिहेथु नैबे गोखा गोखै जानायावहाय जोंहा माने बारियाव फोलायनाय बेबायदि मैगं बेफोरबायदिखौ जोङो माबालाया माने जालाय लायनो गोनांथि गैया आरोना जिहेथु गासैखौबो जोङो माने बेबायदिनो हाग्रानिफ्राय बा दुब्लिनिफ्राय फोथारनिफ्राय बेबायदि खांथिंनानै जोङो बे गोखा गोखैखौ जानो हायो आरो जिहेथु बेनिनो बिदिन्थि बादियै गिबियावनो मैगं हिसाबै जोंहा लाफा सायख बेथ फांसे बिफां बिनि बिलाइखौ जों जायो बिनि उनाव जोंहा नोरसिं थाहैबाय बिनि उ उनाव खिफि बेन्दों मानिमुनि आरो बेनि उनावहाय दाउ फेन्दा खुंखा आरो बेनि उनावहाय फारसेथिं जों उसुमै थाबाय आरो बेनि उनावहाय मैसुं
औ
गोबां आरो एलइसि गोबां दङ आरो बेफोरखौहाय माने गोखा गोखायाव होयो बिनि उनावहाय खुन्थाय नारा फिथाइ बेफोरखौबो होफाबाय आरो बेनि उनावहाय जोंहा थालिर फस्ला होयो जिहेथु थालिर फस्ला थालिरफोरखौहाय आथिखालाव गोबां आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नाथ थाय आगु समावहाय बेफोरखौहाय माखासे बारि बागान बा लांदां फोथारफोरावबो रजनानै थानाय बेफोरखौहाय नुनो मोननाय जायोमोन आरो दै सेर दै सेर जायगाफोरावबो रज'नानै थानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायोमोन दा बेफोरनि थालिर फस्ला बेखौबो गोखा गोखैयावहाय माने लगायनानै संनाय जायो दा बर'फोरा फोथायो बेखौ जायोबा बा गोखा गोखैयावहाय गासै सेजौ सेथा रोखोमनि मैगं थाइगं खांथिंनानै जानाय जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो बेखौ जायोबा माने माखासे बेमार आजारनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो बा जानो हाया होननानै जोंहा फोथायनाय दङ
औ
दा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव दिनैसिमबो माने न'खराव बा बारियाव फोनाय मैगंनि अनगायै गोबां माने बेबायदिनो फैयै दुब्लि फोथार बा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जाफैनाय मैगं थाइगंफोर दङ बेफोर जाबाय जोंहा दिनैबो माने दिंखिया दिंखियाखौ जोङो लांदां दुब्लि बा फोथारनिफ्रायनो जोङो खानानै दिनैबो जायो आरो बेनि उनावहाय जोंहा थास' दङ जेरै थास' बेदर थास' आथिं थास' बिबार थास' बिसं माने थास'आ गासैबो बाहागोआनो जाजाजोबो आरो जागायजेननायनिफ्राय जिहेतु बे खिलिजेननानै थास' बिसं होननानै बुङो जोंनिथिंजाय खायफा थास' बिथुरिबो बुङो बेखौ जागायजेननायावनो जों बेखौ गोरलै समावबो जायो आरो देरनानै जेब्लानाखि बियो थास' आथिं जायो बेखौबो जायो आरो बिनि उनाव बिबार बारोबा बिबारखौ जायो आरो बेनि उनाव बिफाङा बोराय लांनानै रानोबा आरो बेनि बेदरखौ जावनानै जाबावो बेबायदि आरोबाव फारसेथिं दंबावो जोंहा मैगं जोबोर गोथाव हिसाबै दौस्रम मैगं दङ दौसे मेगुङाथ' माने खैसिब खैसिब जानो जोबोर गोथाव बेयो माने हाग्रायाव हाग्राफोराव बांसिनै रज'लाबायनायखौ नुयो आरो बबेबा बिफांफोरावहाय बा बबेबा मोनसे जांखि बा हाग्रा बेबायदि मान लानानै थानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दा बेबायदिनो गोबां रोख खोमनि मैगं थाइगंफोर दङ नोंथां जायखौ माने जोङो आथिखालावबो बारियाव फोयालासिनो जोङो खांथिंनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
नंगौ नंगौ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलनिखौबो एसे मिथिनो लुबैबाय नोंथां आं
औ जागोन नोंथां जागोन जिहेथु नोंथांमोननिथिंजाय जि जि दा नोंथाङा जिहेथु बुंदों
औ
जोंनिथिंजायबो माने बेफोरखौनो माने बांसिन आरो बेफोरो सादारन नङा होमबा जिहेथु जोंनि जोंनि बारियाव थाग्राखा
औ
जोंनि बारियाव थायो नङा होनबा बा माखासे जों माखासेखौ जों बारि नङाब्लाबो माने लामाफ्रावबो जों मोननो हायो बेफोर मैगंफोरखौहाय
औ नंगौ
जिहेथु सिंग्रि सिंग्रि मैगं सिंग्रिफ्राबोथ' खैजिरानो इदिनो एसे खै गोखैहां गोखैहां खैजिब खैजिब जानो मोजां बेफोरो जिहेथु आरो मेसें बोथोराव जों गोजां बोथोराव मा मोनजायो जिहेतु मैद्रु आरो खुदुना खुदुनाखौ जों गोरलै गोरलैयाव बिदिनो बिजौखौ जायो आरो देरनानै एसे गिदिर जायो अब्लाबो जों खुदुनाया जुदि दंफाङा एसे गिदिरबा जों बेखौहाय माने दंफांखौबो बिगुर गारनानै बा बिगुरखौ एसे एसे गार गारनानैहाय जों माने बे खुदुनानि दंफांखौबो माने जों जायो
औ
आरो बेबायदिनो जोंना माखासे थाबावबाय जोंना नै दाथ' माने गासिनिबो माने ओ गामियारिफोरनि फेब्रेट बा सबबो जानो मोजां मोनग्रा होनोबा जों ओरैनो मोननाय सरासनस्रा खायला फिथाइ
ओ नंगौ नंगौ
जिहेतु दा जोंना फोथारफ्राव बा जाम्फैफ्राव एसे लाबजे होयोबानो बा सेनफोर सायोबा बा मा होनो जेखायफोर एसे गुरहैब्लानो ना एसे एनैब्लाबो मोनबोयो नङा होमबा
नंगौ
एसे एनै नाब्लाबो मोनबोयो दा बेफोरबायदि बेफोरबायदिजों माने ना गोरलै गोरलै मोननाय खांख्राइफोरजोंहाय बाथोन जानो थाखाय जोंना दा मा होनो बियो खायलाया बिराद मोजां नङा होमबा बेखौ जों माने गायनायबो जाया खायलाखौ जोङो सोरबा रावबो गोसोखांफेरनानै दिनैसिम आं नुफेराखै खि जे माने खायला दंफांखौ सोरबाया खेथि बानायफेरनाय बा न'आव जानो थाखाय गायनाय माने आं नुफेराखै आरो बे खायला फिथाइखौ आरो जिहेतु दंफांआवनो ना जानो गासिबो माने सबबो बांसिनखौनो आं जानो मोजां मोनग्रा बा जानो मोजां मोनो नैफोरबायदिखौ नुदों आरो खिन्थु माने बेफोरबायदि खेथि बानायनाय बा जेरै माखासे दंफांफोरखौ जों ओरैनोबाबो मोनो आरो जिहेथु जोङो एसे एनै गायनानैबो जायो
औ
जिथु माने खां खांख्रिखलाखौ जों जेनेबा एसे सोरबाया गायोबो बा बांसिन जथ्न' खालामो खिन्थु बे खायला खायलाखौहाय माने बांसिनानो खस्थ' खालामनानै मानाय जाया आरो माने खानाय समावल' एसे एसे एनै गनफोर लानानै एरलानानै खानाय माने बेफोरखौहाय बांसिन नुनो थाङो आरो जिहेथु आरो बेफोरबायदिनो नोंथाङा बुंदों दाव फेन्दाफोरनि खोथा ना दाउ फेन्दा होनोब्लाथ' जोंना माने जोङो जेब्ला हाजोआव थाङो जोंना दाउ फेन्दाफोरखौ बेफोरबायदि माने गामिफ्रावथ' मोना दिंखिया दां दिंखियाफोरखौबो जोंना गामियाव एसे खम जिहेतु जोंना जेब्ला हाजोआव थाङो हाजोआ जोंना बारा गोजान नङा बेबायदिनो ओ-ओ थाम ब्रै किल'मिटार थांबानो जोंना माने हाजोफोरखौ मोनहैयो आरो
औ
जिहेथु जों हाजो सिङाव थाङोब्ला जों गासैखौबो मोननो हायो जे सिब्रु मोनबाय जेनेबा
उम
सिब्रु दिंखिया दाउफेन्दा
औ
बेनिफ्राय बोरमा हान्थु आरो माखासे हाजोनि मैथा
औ
माने बेबायदि गोबां मैगं मोननो हायो आरो जेरै हाजोनि हाजोनि मा होनो बेखौहाय हाजोनि थास हाजोनि थासआ एसे बेलेग जायो
औ
माने ननि थासनिफ्राय हाजोनि थासआ एसे जानायावबो गोथावसिन टेस्टआबो गोथावसिन माने बेखौ माने हाजोनि थासखौहाय जों माने बेदरफोरखौ जाया नालाय दै जिङाव खिलिनाय जिहेथु जों बिनि बिबार आरो दंफांखौ जानाय जायो आरो
औ-औ थास' आथिं हरना हरा नोंथां बियो
थास आथिंखौथ आं मोनजाफेराखै बिनिखौहाय खिन्थु बिबारजोंहाय आरो दंफांजोंखौहाय आं मोनजाबाय आरो
औ-औ
थासाथिंनिखौ जिहेथु आरो बेदिनो थायोबा जोंना माबाखौ होनोब्ला आङो सिब्रुखौ मोनसे खोथायाव आरो बुंनो थांबावगोन मानि थाखाय होनोब्ला जेब्ला जोङो माने आइ जे बेरोना जोंना सम सम माने गामिफ्राव मालाबा आइफोर बेरोना
नंगौ
आइफोर बेरोब्ला जोंनि गामियारि ओनसोलनि मानसिफ्रा बुङो जे माने आइ बेरोब्ला मुलिफोर जायोबा बा बिजिखौ थुनानै हामहैयोबा सिङाव गोदोनानै उनाव जाखांनायनि चान्स थायो बा बेफोरबायदि माने खोथा बुंनाय खोनायो आरो अब्ला जों बेफोरबायदि आइ फोर जायोब्ला मा खालामो आं माने गामियाव खोनानाय मथे बा गामिनि मानसिफ्रा बुंनाय मथे जिथु बे सिब्रुखौहाय
उम
आलुफोरजों माने संनानै जाय आइ जादों माने बेफोर मान बिसोरखौ माने जाहोयो आरो अब्ला मा जायोनो जोंना सिब्रु जायोब्ला गरम जाखांनानै जिहेथु जि सिङाव एसे एनै दंबावो आइआ माने गासिबो ओंखार स्रांनानै खेबसेनो माने जोबनाय माने बेफोरबायदिनि थाखायहाय माने बेखौ माने जानाय जायो आरो बे सिब्रुखौहाय
औ
जिथु आइ जायोब्ला माने बेखौ माने नागिरो आरो जोंनि गामिथिंजायहाय सिब्रु सिब्रुखौहाय आरो जिहेथु जोंना गामि फोरावबो मोनलाबाया सोरबाया माने बेफोरबायदिनि थाखायनो माने बे दंखलनि दै थांग्रा जिहेतु दै थाग्रा जायगा एसे माने इफोराव एसे एसे गायनानै लायो थेवब्लाबो माने खम माने मालाबाफोर हाजोआव थाङोबा जोंना माने गोबां मोनो मोनो नालाय हाजोफ्रावहाय माने एभेलेबल जोंना हाजोआवहाय जेराव दै बोहैनाय बोहैनाय जायगा दङ हाजो सिङावहाय माने बेफोराव माने गोबां मोननो हायो आरो
औ
उम बेबायदिनो नोंथाङा जि बुंलांदों माने बेफोर माने जोंनिथि बेफोर बेफोरबायदिनो एखेयैनो मोनजोबो आरो अब्ला जोंना समाबबो जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ-औ नंगौ नंगौ
जों अब्ला दोनथ'नोसै नामा ना
दे जागोन दे नोंथां दे
औ-औ